हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
हेलौ
हेलौ नोंथां
औ खोनादों दा थाङा
औ खोनादों नोंथां
औ
अ नोंथाङा बोरै दं
आं दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो नोंथां नोंथाङालाय
औ औ दं नोंथां मोजाङैनो उम आं बिथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आङो माने नोंथां जों जानाय लोंनायनि सायाव एसे सावरायनो होननानै फन खालामदोंमोन नोंथां
औ औ नोंथां सावरायजायो दे नोंथां दे
आङो बर'फोरनि गुबै जाग्रा लोंग्रानि सायाव एसे बुंनो सानदों बर'नि जानाय लों बुंनाय होननानै बुङोब्ला जोंनिया अनला ओंख्रि
औ
साम' सबाय
औ
औवा मेवाइजों अनला
उम
थ्रि नागोरान
औ औ
औ बेफोर माखासे जाग्राखौ बर'फोरा मोजां मोनो
औ
बे माखासे जाग्राफोरखौ माबायदियै सङोब्ला बर'फोरा साबसिन सुवाद गोनां मोननो हायो बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां
औ थारैनो हागोन नोंथां मानोना जोंबो थ' बर' गुबै बर'आनो जाहैबाय नालाय आ जोंनि बर'नि जानाय लोंनायफोरखौ फोरमायनो हायो जोंनि जोंनि जानाय फोर गाहायै जोंना अनला सबाय नारजि थास' बेफोरनो जाहैबाय नोंथाङा होनबाय नङाना ओम बे जोङो अनज्ला ओंख्रि बे बेखौ बानायनो थाखाय जोङो ओ गिबियावनो जोंनो अन गुन्दै नांगौ जायो आरो बे ओंख्रिखौ गाहायै जोङो खारै खारैजों बानायनाय जायो आरो जों बेखौ खारै ओंख्रि ओ होननानै खारै खारैजों बानायनाय जायो ओम बेनिखायनो खारै बेथ' जोंनि बर' न'खरफोराव बयनावबो थाखायो जेरै जोंहा खारैखौ बयबो न'खरफोरानो माने बानायनानै लायो जेरै थालिर दंफांनिफ्राय जोङो न'आवनो अरजि नेल बा ओ गोगो खारै दिहुननानै लायो ओ बेखौ जोङो नांथारगौ जायो खारै ओंख्रिनि थाखाय जोङो बेवहाय ओ बे अनला ओंख्रिखौ थावनायखौ बांहोनो थाखाय जोङो बेवहाय ओम बेदरफोर जाग्रा सुबुंफोरा अमा बेदर दाउ बेदर ना बेफोरखौ होनानै जोङो बेनि थावनायखौ बांहोनो नो हायो ओं मैगंफोर जेरै बासिकि बि बारा सेवा सेवालि बिबार एनिफ्राय औवा मेवाइ ओमफ्राय मैथ्रु बिबार बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि मेगंफोरखौ होनानै जोङो ओ बे अनला ओंख्रिखौ ओ गोथाव आरो बे अनला ओंख्रिखौथ' जोङो जायो ओ सानफ्रोमबोनि जानाय ओम आदारजों जानाय जायो लोगोसे जों बेखौ बर'नि गाहाय बा गुबै नेमखान्थि बायदिबो फालिनाय जायो जेरै न'खराव खैना गोदान लाबोयोब्ला बा हिनजाव गोदान लाबोयोब्ला, ब्ला बेनो ओ ओंखाम इसिङाव ओंखाम संजेनाय हिसाबै बेखौ जोङो हाथा खुरनाय